खोनादोंना नोंथाङा? आ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय आंबो।
औ जुदि नोंथाङा सम होनो हायोब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
दे जागोन दे निसय हागोन आं
आयदाया जाबाय ओ सासे जाफुंसार फरायसा जानोब्ला जों माबायदि जानांगौ बेनि सायाव
आतसा सा खुब गोजोनथाव आयदा बेयो जोबोद गोजोन गोजोन
ओ सासे ओ जाफुंसार फरायसा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ जाय फरायसाया माने ओ फरायनायाव मोजां बिमा बिफानि बाथ्रा मानियो आरो गेदेर गेदेरमा सुबुंफोरनि बोसोनखौ मानियो जाय माने ओ गाज्रि खामानिनि अनगायै मोजां खामानियाव बांसिन गोसो होयो लोगोसेनो फराय फरायनायाव जोबोद मोजां गुनि आखुनि बे बेफोरखौनो होननानै बुङो ओ थिग बेबायदिनो जोङो ओन्दैनिफ्रायनो मोजां आखल आखुखौ दानानै लानानै जुदि जोङो मोजां सोलोंथाइ लायो अब्ला जोङो सासे जाफुंसार फरायसा जाना जानो हायो बेनि गुबैयाव जोङो जोंनि बिमा बिफानि जोथोन लानाय याव जोथोन लानाया गाहाय होननानै आं सानो मानो ओनना बुंब्ला सासे ओन्दै गथ'आ ओ गाज्रि जानायनि गुदियाव जों बिमा बिफाखौनो होननानै बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नंगौ बेथ' हानद्रेद पारसेन्ट सि
ओन्दै गथ'फोरा जाय खौ नुयो जायखौ खोनायो बेफोरखौसो गेदेर सुबुंनिफ्राय सोलोङो बेनिखायनो जोंनि बिमा बिफाया ओरैबायदि जानांगौ जे जोंनि गथ'फोरनि सिगाङाव मोजां बाथ्रा सावरायनांगौ माबायदि ब्ला मोजाङै जों सासे जाफुंसार मानसि जानो हायो माबायदि फरायब्ला जोङो गेदेर मानसि जाहैनो हायो बेफोरनि बागै जोंनि बिमा बिफाया खोब सांग्रां जानांगौ आरो बेबायदिब्ला जोङो जों गाव गावनि गथ'फोरखौ मोजां खालामनायाव रावबो माने लाखिनो हाया होननानै आं सानो।
उम नोंगौ नोंथां। बेथ' खोब साबगौ नोंथां नोंथांनि जि साननाय जि मोनदांथि बेथ' जोबोद थिगानोखा त' बेनि गेजेरावबो जोङो जों सासे स्टुदेन्ट जानो मोजाङै सासे उथ्रिसार जानोब्ला नङा ओमबा? फरायसा बा फरायसा जिउआव जोङो माबोरैहाय ओ साकसेस जानो हायो होन्ना बुङोब्ला जों गिबि गिबियाव अबेसलि जोङो पेरेन्सफोरनि ओ जि बिमा बिफाफोरनि बुंनाय बाथ्रा नङा होमबा खोथा बाथ्रा बेफोरखौ जोङो जेलायबो मानिनांगोन । गनायना लानांगोन । प्लास बेजों लोगोसेनो जोङो टिचार्स जायफोर गावनि गुरु नङा ओमबा? ओ फोरोंगिरिया सेकेणड गुरु नो दा बिनियाव जोङो बिथांमोनखौबो जों जेलायबो गनायनो रोंनांगोन बिथांमोननि खोथाखौ जों मानिनांगोन बिथांमोननि बोसोनखौ जों फालिनांगोन नङा ओमबा? बेजों लोगोसेनो आरो थाबावो जोंहा जे इनभारमेन्ट जोंनि जि इनभारनमेन्ट जोंनि ओनसोलाव जोंनि जि हालामाव थाया मानो नङा ओमबा बै हालामनि बारहावा फोरखौबो नों नायबिजिरनानै सोलिनो रोंनांगोन । थ प्लास बियावहाय बि नि जाय सुबुंफोरा गेदेमा सुबुंफोरा बा इन्टेलेक्सुयेलफोरा नोंखौ जि बोसोन होगोन नों बै बोसोनफोरखौ नों मानिना सोलिनो रोंनांगोन आरो । थ अब्लासो नोङो फारफ्रोम थिंनिफ्रायबो नों जुदि गावखौहाय राफोद खालामना लायोब्ला अब्ला नों निस्सय सानसे नङा सानसे नों जिउआवहाय जाफुंसार महरै नोङो ओ नुजाथिनो हागोन आरो दा नों जेब्ला नों जाफुंसार जागोन अब्ला नोंनिनो ओनसोलनिनो बयनिबो माने बे मोनसे देरहासारनाय बेखौ जों बुंनो हायो आरो ।
औ नंगौ ।
जेरैबायदि जोङो सासे स्टुडेन्ट महरैहाय ओ जों बिमा बिफोरानि खोथा बाथ्रा मानियालासिनो सोलिलांबाय थायोब्ला नङा होमबा आ फोरोंगिरिफोरनि खोथा बाथ्राफोरखौ नों मानियालासिनो सोलियोब्ला बा सोरबा गेदेर गोलाव सुबुंफोरनि बोसोनफोरखौ नों बै बबेबा मोनसे समावहाय सानसे नङा सानसे बे गाब्रहैगोन बा खैफोदाव गोलैहैगोन बेखौ जोङो निसय मोनदां हरो आरोखि । जाउनाव दिनैनि दिनावहाय जों नायोब्ला गोबांथार खौ नुनो मोनो आथिखालाव जोंनि लाइमोनफोरा गोबाङानो पेरेन्टसफोरनि खोथा बाथ्रा मानिला फोरोंगिरिफोरखौ सनमान हो रोंलिया । ओनसोलनि हालामनि गेदेर गोलाव बरफोरखौ जोङो मान सनमान होनो रोंलिया जायनि जाउनाव जों दिनैहाय गावबो लोगोसे ओनसोलाव थानाय लाइमोनफोरखौबो गाज्रि लामाजों लांनायखौ जों नुनायखौ । मोनो आरो ।
औ नंगौ ।
फोर स्टुदेन्टफोरा बिमा बिफानि खोथा मानिया खोथा लाया बैसोरो माने जिउआवहाय ओरैबायदि ओ‌ खैफोद बा जेंनाजों उननि समफोरावहाय भुगिहैनो गोनां जायो जे बेफोरखौ उननि समफोरावहाय जोङो । नुनो मोनगोन आरोखि रोखा रोखा दा जोङो सिगांनि एगजामपोल हिसाबै नायोब्ला जों नुनो मोनो गोबां दा जेरैबायदि जोङो आ नायोब्ला नुयो । जे जोंनि सिगांनि जायफोरानोखि माने गोबांथार नङाब्लाबो साफा सानै साख्रिआवला बिमा बिफानि बा नखर मोजांफोरनि सुबुंफोरनि गथफोरा नङा होमबा आ नखरावहाय जा जानाय लोंनाय दं होननानै नखरावहाय मोजां नखरखा दं होननानै माने बिमा बिफानि खोथा बाथ्रा मानियालासिनो आरो बिमा बिफाफ्रा बैसोरखौ उदां सारनाय हगारनानै दा बिथांमोना सोलिनायनि जाउनाव दिनैनि दिनावहाय बिथांमोना बिमा बिफा फोरा जि सम्पति होनानै थांदोंमोन जेरैबायदि रोखोमनि बिमा बिफाफोरा समाजावहाय मान सनान दङमोन जेरैबायदि धोन सम्पति दंमोन बैफोरो माने दा बिथांमोननि आमोलाव सिलिंखार बिलिंखार जालांनानै दा हाजिरा खामला मावनानै जाब्लाबो आगोर मोनाबा राहा लामा मोना बेखौ जों नुहुरो आरो । दा बैफोरो औ बैफोरो नि मेन गुबै उदेस्स बेफोरनो जाहैबाय मा जोङो उन्दै समावहाय जों सोलोंसा समावहाय जों फरायसा फरायसुलि समफोरावहाय जोङो बिमा बिफानि खोथा मानिया खमोन निस्सय फोरोंगिरिफोरनि खोथाखौ जों मानियाखैमोन निसय ओनसोलनि हालामनि इन्टेलेक्सुयेलफोरनि खोथा बाथ्राफोरखौ साना लासिनो बुजियालासिनो माने रिसपेक्ट होआलासिनो जोङो सोलिबोदों सोलिबोदोंमोन आरो । जायनि जाउनाव जों दिनै बै फोर बायदि स समस्याजों बा परिबेसजों भुगिनो गोनां जायो आरो । दा बेनिखायनो आं सानो थ' जों सासे स्टुडेन्ट महरै जों जिउआवहाय जाफुंसार जानोब्ला बिनिखायनो मासट बे जोङो बिमा बिफानि खोथाखौ जोङो गनायनो रोंनांगोन मानिनो रोंनांगोन नङा होमबा आरो लोगोसेनो जोङो ओ फोरोंगिरिफोरनि खो खोथाखौ जोङो मानिनानै सोलिनांगोन आरो अब्लासो जोङो जिउआवहाय जाफुंसार महरै जाहैनो हागोन। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो ओ गिदिर गिदिर सुबुंफोरनि खोथा बाथ्राफोरखौ जों मानिनानै गनायलायनानै ओ सोलिलांगोन आरो बिथांमोनखौबो जोङो सनमान होलांगोन लोगोसेनो जोङो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौबो अनलायनायनि गेजेरजों नोंबो बोसोन होनो रोंलांनाय जानांगोन आरो अब्लासो जोंनि हालामनि समाजनिजों लोगोसे जौगानायजों नोंबो गाव गावबो दावगालांगोन। दा बेनो आंनि साननायावहाय बा आंनि मदावहाय नों सासे जाफुंसार जानोब्ला नङा होमबा फरायसा महरै जाफुंसार जानोब्ला गिबि गिबियाव मास बि कम्पालसरि नों पेरेन्टसनि खोथाखौ मानिनांगोननिफ्राय फोरोंगिरिफोरनि खोथाखौ मानिनांगोन थार्ड नोङो ओनसोलनि हालामनि गिदिर गोलावफोरनि बोसोनखौ नों लानांगोन लास्टावहाय बेफोरनि गासैबो खोथा बाथ्राखौ नोङो जेबायबो गनायनानै मानिनानै सोलिनो हानायानो बे नोंनि गुन आरो दा नों अब्लानो जिआवहाय जाफुंसार जायैनि खुनु खोथायानो गैया आरो। उ‌म दा नोंथांनि मोनदांनायावहायबा माबायदि नङा हबा बेयावहाय दिडिफारेन्स दिडिफारेन्स थागोन दा थेवब्लाबो आंनि मोनदांनायनि गेजेरजों आं जायखौ बुजिदों जायखौ मोनदांदों जायखौ मिथिदों आं बेखिनि खोथाखौ आं नोंथांनो फोरमायना होनाय जाबाय आरो
नोंथांनि मोन्दांथिया जोबोद मोजाङानो नोंथाङा दानि बावैसो फोरमायलांदों जे जायफोर सुबुङा बिमा बिफानि आमोलाव बवहाय माने गोबांथार धोन सम्पतिखौ होलाङो ओमब्लाबो बैफोर बि थांमोना दायो हाजिरा खामला मावनानै जायो होननानै बुंदों । नङा होमबा? थारैनो बे फोरो ओ मोजां सोलोंथाय लानांगौ समाव जाय मानसिया मोजांस सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइखौ मोन मोनाखै बेफोरनि जाहोनावनो दिनै बेफोरबायदि थास सारियाव फैनांदों होननानै आं सानो मानो होनना बुंबा जोङो सोलोंथाइ गैयालासिनो जोङो जेरावबो आवगायनो हाया । माने जोङो मे गन नुयोब्लाबो खाना होननानै जों बुंनांगोन । बेनिखायनो जोङो ओ सम थानायावनो जोङो लेखाखौ मोजाङै सो सोलोंनानै लानांगोन। गोर-लोगोसेनो लेखाखौल' सोलोंनानै बिमा बिफानि खोथाखौल' मानिब्ला जानाय नङा। आरो बेयावहाय जो जोंनि गाहाय मोनसे माबायानो जाबाय मोजां लोगोखौ सायख'नानै लानांगोन। मानो होनना बुङोबा जोङो आथि खालाव जों गोबां नुनो मोनो जे जाय-जाय बिमा न'आव थानानै बिमा बिफानि खोथा मानियो नाथाय बायजोआव थांनानैहाय जुदि बियो गाज्रि लोगोजों लोगो मोनहैयोब्ला अब्ला बिनि-बिनि गासैबो केरियारानो माने बरबा जायो होननानै बुंनो हायो आरो माने सासे लोगो मोजां लोगोआनो मोजां लामाजोंबो लांनो हायो आरो सासे गाज्रि लोगोआ माने गाज्रि लामाजोंबो लाङो होननानै ओं गाज्रि लामाजों लांनायखौबो जों नुनो मोनो । जेराव
औ-औ नोंगौ ।
औ बेनिखाय औ नोंगौ । जोंथ' मिथियो। गोबांथार गोजौ सोलोंथाइ लानाय सुबुंआनो जायाथों मानो जुदि बेहा मोजां गुननि आखल आखु गैयाब्ला बेखौ जोङो समाजाव सनमान होआ होननानै नङा होमबा नोंथां?
औ-औ नंगौ-नंगौ-नंगौ।
जोङो फरायनायजों लोगोसे सासे जाफुंसार महरै जुदि सिनायथि मोननो लुबैदोंब्ला जोंनि आखल आखुफोराबो मोजां जानांगोन आरो फु-सोलोंथाइखौबो जोङो गोजौ लानानै समाजनि हालामनि मोजां खामानि मावलांनांगोन नङा होमबा नोंथां? दां
नोंगौ नोंगौ नोंथां त बेफोरनो जेनेबा जों जिउआवहाय जाफुंसार जानोब्ला नङा होमबा? जोङो जों बयखौबो गनायलायनानै मानिनानै सोलिलायनांगोन आरो बेनो दा बेनि गाहायाव दङ जोंहा जोङो जेब्लायबो गावनि बिमा बिफा बा पेरेन्सफोरखौ जोङो जेब्लायबो गनायनांगोन मानिनांगोन नङा होमबा बिथांमोननि खोथाखौ जोङो खोनासंनांगोन । आरो फोरोंगिरिफोरनि खोथाखौबो जोङो गनायनांगोन आरोखि
मा नोंगौ।
ब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां। दों।
औ दै जागोन दे जागोन दे नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।